हेलौ
औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां
मा खालामदों नोंथां
आङो नै ओरैनो दङ नोंथां नोंथाङालाय?
अ आंबो ओरैनो दङ नोंथां
अ
बैसागु सफैनायखाय नआव जुमाय संगासिनो दङ नोंथां
हाबाब नोंथां थांनांगोनलै बैसागुआव बेरायहैनांगोन
औ अब्ला नोंथांजों दा बे समाव बरफोरनि दोरोङारि जौ संनायनि आदब खान्थिफोरनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन हागोन नोंथां नोंथाङाथ दायो जौ संगासिनो दङ बिनि सोमोनदै बिनि सोमोन्दै सावरायोबा खोब मोजां जागोन नोंथां।
औ नोंथां अब्ला आं नोंथांनिफ्राय माखासे जौ सं नायनि आदब खान्थिफोरनि सोमोन्दै मिथिनायनि सिगां आं बर समाजाव थारैनो जौआ मा बेनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायग्रोनि जागोन ना नोंथां?
जागोन दे नोंथां नोंथाङा फोरमायनो हासिगोन।
औ जों मिथिगौ बर समाजाव जौआ मोनसे हारिमु मानोना
ओं नोंगौ
लोंग्रा बेसादफोरनि गेजेराव जौआनो बर समाजनि हारिमुजों सरजाबनानै थानाय मोनसे मुवा जाय मुवाखौ जोंनि समाजआव गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोबाय थादों नङा होनबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां दासिमबो बाहायफै
औ नोंथां नंगौ जोंनि मोनफ्रोमबो दोरोङारि फोरबो दोरोङारि रंजाथाइ फोरबो आरो जोंनि हाबा खुंनाय बेजों लोगोसे माखासे गोबां समाजारि आसार खान्थि नेमखान्थिफोरजों जौआ सरजाबनानै थानाय मोनसे मुवा
नोंगौ नोंथां नोंगौ जौ नङा बानो जाथारा। जोंनि बर' समाजआव।
नंगौ अब्ला नोंथांनिफ्राय आं जौ संनायनि आदब अदेबानि जौखौ माबोरै दिहुननाय जायो बर'फोरनि दोरोङारि जौ दिहुननायनि आदब खान्थिया माबायदि? बेनि सोमोन्दैसो फंनैसो मिथिनो लुबैदों नोंथां नोंथाङा फोरमायनो हागोनना?
हागोन नोंथां हागोन। आं फोरमायनो नाजानोसै।
अब्ला औ फोरमायदो दे नोंथां।
औ दा जौआथ' जोंनि गोदो गोदाय समनिफ्रायनो दोरोङारि सोलिबोनाय मोनसे मुवा बे सिगाङाव नोंथाङा बुंलांखाबाय। जौखौ गुबैयै जोङो माइरंनिफ्राय बानायो। दानाथ' गोदो समावहाय एंखुरखौ संनानै बानायोमोन दानि जुगावहाय खिन्थु माइरं गुबैखौनो संनानै जौखौ बानायनाय जासै दा बेनि सिगां जौआ माबोरै जायो होननानै बुङोब्ला जौ संनायावहाय जोंहा एमाव होननाय मोनसे जिनिस बेखौ होआब्लानो जौआ जा-जाया।
औ नंगौ नोंथां।
मानोना बे एमावआसो जौखौहाय सेवहोनानै बिदै खालामो।
नंगौ नोंथां।
नङा होमबा?
नंगौ नोंथां थारैनो।
दा जौखौहाय मोननै रोखोमै बो मा मा लोंनाय जायो खिन्थु बानायनायनि खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला जौखौहाय जों माइरंखौ संनानै ओंखाम संनाय बायदि संनानै जेब्लानाखि जोङो मोन मोनखांनायनि उनावहाय दालायावहाय खुर'नो बा बै ओंखामखौहाय दालायावहाय जै जुमाय एर'नग्रा दालायावहाय सिफ्रुनानै सुहोयो। सुनायनि उनावहाय जोङो गुसु जायोब्ला गासैबो ओंखाम फिथरखौहाय सुफ्रुजोबनानै एमाव फुननानै होनाय जायो एमाव फुननायनि उनावहाय बै जुमाय दालायावहाय हरसे बा सानसे दोननानै बेनि उनावहाय बथनावहाय सोनानै दोनो दा सोनायनि उनावहाय सोरबाया सा सानथाम दोनो सोरबाया सातदिन दोनो सोरबाया गोबावबो गोबाव सम दोननानै लोंनाय जायो बेबादि रोखोमै बानायो। जाय एमावआ जे एम्फौ जानाय बै एम्फौ जानाय एमावजों जे जुमाय संगोन बे जुमाया जोबोद गोथाव आरो मोजां जायो जाहैदों। खोनाबायना नोंथां।
नंगौ नोंथां आं खोनागासिनो नोंथां।
दा बेबायदि रोखोमैनो जोंनि बर' समाजावहाय आरो बेबायदि आदबनि गेजेरजोंनो जौखौ संनाय जायो जाहैदों।
नंगौ नोंथां अब्ला नोंथाङा जिबादि फोरमायदों बेखौ मिथिनानै आंबो एसेब्लाबो जौनि संनायनि आदब खान्थि बिनि सोमोन्दै साबसिनै रोखा जानो हादों आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा जिउआव जों मुलि हिसाबै बाहायग्रा जायखौ दो रोङारि मुलि होननानै बुङो। मोनसे रोखोमनि आलादा मुलि बेखौ बर' समाजाव एमाव मुलि होननानैबो बुंनाय जायो मानोना जौआ हारसिङै बियो संनानै दाबखायाव सोनानै दोनब्लानो बियो जौ जाया जौ जानो थाखाय बिनि गुदि नांथारगौ मुवायानो जाबाय एमाव नङा होनब्ला नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ
औ नोंथाङा जेखौ एसे सिगां फोरमायलांदों दा नोंथाङा जौ नि बाथ्राखौ फोरमायनायाव गाहायै संनायनि आरो दिहुननायनि आदबखौ एसेब्लाबो फोरमायबाय आरो आंबो जौ गोरान जौखौ जोङो अनेक रोखोमै दिहुनो बर' समाजाव जेरै जौ गिसि फिसिनाय जौ जायखौ जों जौ बिदै होननानै बुङो। आरो मोनसेया जाहैबाय जुमाय जौ आरो मोनसेया जाहैबाय जौ गोरान। जौ गोराना जाहैबाय जायखौ जों मावनाय होननानैबो बुङो नोंथां जौ मावनाय आरो बेनि फ्राय ओंखारनाय बिदैखौनो बा बेनिफ्राय ओंखारनाय बाहागोखौ जोङो जौ गोरान होननानै बुङो आङो बे नोंथांनिसिम दायो जौ गोराननि सोमोन्दैसो फंनैसो फोरमायनो लुबैदों।
औ औ नोंथां आंबो बेखौनो मिथिनो एसे लुबैदोंमोन।
औ दा नोंथाङा जे बुंबाय जौ गिसिखौ सोनानै दोनबाय गोदोनि समाव बांसिनै जौगिसिनि बिदैखौ लोंखांनायनि उनाव बै आद्रा थानाय अफ्रिखौ सेबखोन्दा अफ्रि गोसायखौ मावनाय जायोमोन मानो होनोबा बेखौ आद्रियैबो गारनाय जाया। आद्रियै आरो गारोब्ला बेयाव थानाय निसा बे निसाया जों गाहायै जौनि बै जुमाय गोसायखौ अमानो बाहायो नालाय नोंथां अमा आदार महरै जों बाहायो दा बेयावबो मोनसे मुलामफा फा जायो आरो जों ओरैनोबो गारा बेखौ गोरान महरै मावनाय जायो दा बेखौ मावोब्ला जोङो गिबियावनो बै जौनिसायाव नांगौसेबां दैखौ लगायनानै लानानै अफ्रिखौ बै दैजों गलायनानै एसे लाथाब्रोम खालामनानै लानाय जायो आरो बेनि उनाव बै दो गिदिर होनो जोङो बे दो गिदिरखौ अगदाबनि जान्थियाव जाननानै बेनि सायाव माखासे मुवाफोर बाहायो बेफोरनो जाहैबाय दुख्रि आरो दुख्रिनि सायाव जोङो बाहायो दै आजावग्रा मोनसे बर्थन बेखौ जों बर्थनखौनो होननानै बुङो आरो बिनि सिङाव जोङो मोख्रा खर' मोख्रा खर' मुंनि मोनसे आइजें दंबावो बै मोख्रा खर खौबो जोङो बाहायथारनांगौ जायो आरो बिनिनो सिङाव मोनसे आइजें बाहायबावो बेयो जाहैबाय जौ आजावग्रा फिसा मोनसे दुख्लिबो होनो जोंनि ओनसोलाव बेखौ। दा बेफोरखौ बाहायनानै जाबनायनि बै थालायाव जों बेखौ मोनथाम थाला जाबो। बे मोनथाम थाला जाबखोनायनि उनाव जोङो बे थालानि जरा बाहागोआव हा माथि ना नङाब्ला सिथ्रिफोरजों गोरायै फाननानै लानाय जायो आरो बेनि उनावनो नोनि सा बाहागोथाराव जाय दोखौ जोङो दै लुनो थाखाय सा बाहागोथाराव होनाय जायो बे दोआव जोङो दैखौ आबुं महरै होनानै लायो आरो अरखौ सुबाय थायो बेनिफ्राय जेब्ला बै अरखौ सुनानै होयो बेनि। उनाव जाननाय जान्थिनि दो गिदिर गिदिरनि अफ्रिया। अरनि दुंनायजों बिनि खफआ गोजौ फारसे दावखोलाङो आरो बे खफआनो सिङाव जाबनानै दोननाय दुख्लियाव जौ महरै गसरो आरो जोब जोबथारनायाव बेनो जौ गोरान जायो अब्ला जौ गोराननि दिहुनथाय बेबायदिनो नोंथां जोंनि सावरायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ नोसै।
जागोन जागोन नोंथां। जागोन।